अ नोंथां
औ खोनादों ना?
थां औ खोनादों नोंथां।
औ दा जों बिदिब्ला औ आङो दा बिदिनो दंथयो नोंथाङा बोरै दङ?
दङ मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ दे जों बिदिब्ला ओ दिनै गोदोनि जोंनि बर सुबुंफोरा दोरोङारि सुबुंफोराहाय माबायदिहाय जिउ खाङोमोन मा मा मावनानै आरो दिनैनि मुगानि सुबुंफोरा मा मा राहाजों जिउ खौ खाङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा
नंगौ नोंथां।
ओ दा बिदिब्ला नोंथाङा इसे औ
औ बुंनाय। दे नोंथाङा बुंग्रोनाय। नोंथांनि ओनसोलाव एबा जायगाफोराव माबायदि जिउ खाङोमोन ओ गोदो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओं नोंथां आं हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव होननानै बुङोब्लाथ नाथाय आङो सारा जोंनि मोनथिनाय बा नुबोनाय बा खोनाबोनाय ओ बेखिनि खोथाखौ आं बुंनो सानो गोदोनि सुबुंफोरा जोंहा गोबां आ औ सोलोंथाइ गैयामो सोलोंथाय लानांगौ होननाय होननानै जों सानामोन आरोना गुबुन गोदोनि सुबुंफोराहाय जोंङो गोदो बिदिनो हालो दैलो जा खामानि मोनदों बेखौनो मावनानै एसे रां मोनोब्ला बेजोंनो न'खरनि जानाय लोंनाय बायनानै बिब्दिनो थोब्ले माब्ले सोलिबोनायखौ जों नुयोमोन आरो आरो जोंहा गोदोनि खामानिफोर होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा ना गुरनानै दिनै सानसेनि जानायखौ दिहुननाय बा नाखौ फाननानै बेजोंनो माइरं लाबोनाय मैगं फानै लाबोनाय बा जोंहा ओ जेरैहाय ओ हाजो हायेन बा हाजोफोरावहाय बा बहेरा जायगाफोरावहाय मैगं थाइगं खाथिंनानै बेफोरखौ फाननानै सानसेनि जानाय लोंनायखौ नायनानै लाबोनाय आरो जायफोराहाय आबाद मावोमोन बिथांमोननावहाय जोंङो आबाद खामानि मावनानै बेनिफ्राय एसे रां मोनो बेजोंनो न'खर सालायनाय आरो नाथाय जोंहा बर' सुबुंफोरा गोदो औ खायसेया माने दानाय लुनायावबो गोसो दंमोन बिरादनो आरोना जोंहा सोलोंथाइयाव उन जानाय दं मोनब्लाबो बिराद गोसो गोनांमोन आरोना जोंङो सोलोंथाइ गैयाब्लाबो माबायदि हाय गोदो दाउ दावउलानि समायना महर, मिथिंगानि समायना महर बेफोरखौनो जोंङो मेगनजोंनो नुनानै मेगनजों बोना लाबोनानै जों सियाव एरखांनानै बेफोर सिखौनो फाननानै ओ बेखौ आं एसे फथायोमोन इमान हाफोरा आरो बिफाफोरा दिनो बन फाननानै बा बबेयावबा गुबुननि न'खराव खामानि मावहैनानै बिदि जोङो सोलिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। दा आं नोंथांनियावबो सोंनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथाङा मोनथिनायाव माबायदिहाय मा मा सुबुंफोरा जिउ खाङोमोन गोदो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथाङा?
नोंगौ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो थारैनो बैफोरखौ नुनो मोनो। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जिउ खांनाय बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय एबा गोदो जोंङो नुनो मोनोमोन न'आवनो जोंङो दाउ अमा बायदिसि फिना फिसिनानै ओ दाउ अमाखौ जोंङो बांसिन ओ हिन्जाव माहारिखौ फिसिनायखौ नुयोमोन। आरो बेफोरखौ जोंङो फाननानै ओ गोबां रांखावरिफोर खा मा होनो बेखौ? बुथुमनानै न'खर सालायनायाव एबा सु औ संख्रि बायदिसिना नां गौ गाननाय जोमनायफोरखौ बुथुमना लानायाव जोबोद ओ मदद होयोमोन होननानै सानो आरो लोगोसे जोंङो गोदो गोदाय ओ माने जोंङो आबाद फोथाराव आबाद मावनायखौ गोबांङैनो नुनो मोनो मोन नो-नोंथां। बे आबाद मावनाय होनोब्ला जोंङो ओ हौवासाफोरखौ एबा हौवा मानसिखौ जोंङो बैहाव हालेवनाय खदालदो आलि दाननाय लोगोसे हालेवनाय होनोबा मोसौ मोसौ लानानै नांगोलजों हालेवनायखौ नुयोमोन आरो लोगोसेनो जोंङो हिनजाव माहारिफोरखौबो माने बैयाव ओ माइ गायहैनायखौ नुयोमोन नोंथां नोंथांनि ओनसो ओनसोलावबो बेबायदि ओ नुयो नामा? मा नोंथां?
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो गोबांनो बेबायदि जेरैहाय गोदोनि दिनावथ' जोंहा माने बांसिनानोहाय सावरि बादालि होननाय मोनसे सोदोबा बे मोनसे खामानिया गोबां बाहायजायोमोन आरोना जों सा गुबुन गुबुनखौ न'खराव खामानि मावनो लाबोनायाव रांनि बदलै जों माबा मोनसे मुवा बा माइरं थोंजोङै माइरंफोर माइफोर बेबायदि हरनाय नुयोमोन आरो नङाब्ला जोंहा बिथांनि न'आव गुबुन सोरबा सासेनि न'आवबो आं दिनै हेफाजाब हैबाय बेखौ जोङो सावरि जानाय होननानै बुङो आरोना रां रुफा जेबो मोनला बेयाव ननो ओंखाम बोथिसे मोनजागोन मोजाङैहाय बेनिफ्राय नोंथांनि न'आवबो बै सुबुङा हेफाजाब होफैफिननाय बेबायदि खामानिखौ जों गोबांनो नु औ
जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै सावरि जालायनायखौ गोबाङै नुनो मोनोमोन। आरो दासिमबो बैफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो नाथाय जोबोद खम नुनो मोनसै दानिया दानिया बे थनि सोलाय जों खामानि नि मावनायखौ आं नुनो मोनसै। आरो बुंनो थाङोब्ला जों गोदो माने न'खरफोरखौ नायनो थाङोमोनबा न' बानायनायखौ बुंनो थाङोबा जोंनिया गोदो जोङो थिंखौ बाहायामोन जोङो गोदो थोरिनि न' एबा थोरि हाना लायनानै न' बानायनाय आरो जोङो ओइ औवानि ओ औवानि बेरा होनानै बेखौ जोङो आखाइजोंनो हाखौ बै बेरायाव लिरनानै थानाय जोङो गोबाङै नुनो मोनोमोन नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैबायदि न'फोरखौ नुनो मोनो नामा?
नंगौ नोंथां जोंहा बेबायदि गोबां थोरिनि न' नारानि न' बेफोरबायदिखौनो जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन बेखायनो जोंहा खामानियाबो ओरैबायदि बारायोमोन जे जोङो जे थोरि हानानै लायनाय बेयावबो मोनसे खामानि मोनोमोन बिथांमोनाहाय बेखौ खौबो मोनसे खामानि होननानै मावोमोन बा जोंहा औवा बे जोङो जेब्ला इन्जुर हानि इन्जुर बानायो अब्ला जोंहा औवाजों बेरा होग्रोजोबनानै लानांगौ जायोमोन। थ जों बेफोरबायदि खामानिखौ ङो सानसेनि हाजिरा बा दिन हाजिरा मावनाय होननानै बुङोमोन आरोना बेबायदिबो जों गोबां खामानि मावनानै जाबोनायखौ नुयोमोन गोदोनि समावहाय आरो जोंहा जेब्लानिफ्राय जोङो सोलोंथाइनि सायाव साननो रोंदों अब्ला समनिफ्राय जोंहा एसे एसे जोंनि बर' सुबुंफोराबो सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदिहाय सोलियो बेफोरबायदि राहाखौ सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय माने बेवहाय जोंहा सोलोंथाइखौ गैयैखायनो साफा सानै जाय ओ द थाखो बा थाखो ब्रै थाखो बा थाखो जिसिम फरायनायानो साबसिन माने मोजांसिन साख्रिखौ मोनो बेबायदि माने जाय सोरखारजों गनायजानाय सोरखारजों बे मान होजानाय बेबायदि खामानिखौ मोनो होननानै जों खोनानो मोनोमोन आरो नाथाय जेब्ला जोंहा सिगांनि समावहाय लेखा फराखौ फरायहोनो हेगार हरामोन।
नंगौ नोंथां।
मोनामोन। सासे सानै जायमोन बाय बेनि उनावहाय
नोंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि ओ सोलोंथाइखौ गोदो गोबां खम बिबां खम नुयोमोन दा निया गोबां नु नुनो मोनसै दानिया जोङो लेखा फरा होनबा थ जोङो गासैनोबो नांगौ बे लेखा फरानि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइखौ जिहेथु जोङो गावनि गियानखौ आरजि ना लानो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ दा जोंहा औ।
नोंथां।
नोंथांङा
औ बुंनायसाय नोंथां।
औ जोंहा दा बेबायदि लेखा फराखौ जेब्लानिफ्राय लाजेेनदों बै समनिफ्रायनो जोंहा गोबां जौगानायखौ नुबोदों आरो जोङो गुबुन हारिफोरा जाबायदिहाय फालांगि बेफार खालामनानै बा आबादावबो गोबां आबाद दिहुननानै जे जोङो गुबुननो हा हाथाइ बाजाराव फाननो हरनो हायो बेफोरबायदि आदबखौ माने फानहरनाय आरो बायफिननाय बेफोरबायदि आदबखौ जोङो बाहायनो रोंदों जायखौ जोङोहाय सोलोंथाइ लानायाव जोङो बे समाज बिगियान होननानै बुङो बेफोरबायदि आयदायाव जों बेफोरखौ नुनो थाङो आरोना बायनाय फाननाय हाथाय बाजारनि बेबायदि आदबखौ जोङो लाजेनदों बेनिफ्राय जोंनि बर'फोराबो गोबां फाननाय बायनाय बेफोरबायदि फालांगि खालामनो रोंदों बा आबादखौ बायदिसिना आबाद गायनानै जोङो गावनि हायावनो ओ जोङो रासायनारि मोजां आबाद। गुबुनाव दैथायहरनायनि उनावहाय गुबुन दाबो जोंनि फसलखौ मोननानै गोजोननाय मोननानै आरोबाव मावफैनो थाखाय बिदिनो जोंहा बर'फोरा गोबां जौगा लांदों।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ बै ओ आरो बैफोरजों लेखा फरा रोंनायजों जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय ओ जेनेबा गोलैना थासोनाय नङा होन गोलैना थानाय ओ जेनेबा गोलैना थानाय बुङोबा जेनेबा जोंङो खामानि दामानिफोरखौ जोंङो एफा रोङामोन। आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों मा मोनबाय जेनेबा गियान मोनबाय गियान मोननानै जोंङो बै ओ बैफोरखौ रोंनानै जों माने बेफार फालांगिजों लोगोसे बायदिसिना ओ रासायनारि हमना लाबाय फोथार बायदिसिनायाव बाहायनायजों लोगोसे जोङो ट्रेक्टर बायदिसिना बाहायनोबो रोंबाय आरो बेबायदिनो जोङो बेफार फालांगिखौबो माने ओ गोजौ थाखोआव लांनो ओ हानायाव ओ सोलोंथाइया जोबोद माने गोहोम खोख्लैदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा जोंहा बेबायदि बिदिनो गोदोहाय जोंनि हिनजाव माहारिफोरासो नखरनि बोरमा दाउ अमा बायदिसिनाखौ नायोमोन नाथाय जोंहा दाना जायफोर सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोना माने गोदान मुगाजों माबायदिहाय थाबैनो दाउ हांसो फारौखौ देरहोनो हायो मोसौ बोरमाखौ फेदेरनानै ओ फानहरनो हायो बेफोरबायदि माने जायखौ जों फालांगि होनो फालांगिनि नोजोरजों नायनानै दाना जोङो नखर नखर बेबायदि बोरमा मोसौनि
नंगौ नोंथां
जेराव जों फार्म गोबां बिबांनि बोरमा मोसौ बेबायदि फिसिनानै जोंङो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनस ओनसोलावबो गोबाङैनो मो मोसौ बोरमा बायदिसिना जोंङो नआवनो फिसिनानै फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ बिनो जोंहा दिनै बर सुबुं जोङो गोदान मुगाजों गोरोबनानै गां नां रुवा बुथुमनानै न'खरखौ जौगाहो हानायखौ जों नुबाय आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ ओ दा जोंहा बिदिब्ला समाबोथ जाबाय बिदिब्ला जों बे आयदानि सायाव बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां औ साबायखर थाबाय औ गोजोनथों।